हेलौ।
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां।
नोंथाङा फ्रि नामा दा?
औ आं फ्रि।
अ- अ फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन दे। जागोन दे नोंथाङा। बुंनो हागोन। मा टपिकनि सायाव रायलायनो।
अ-अ टपिकआ जाहैबाय जि आइटेकनि सायाव माने ओ जे आइथेगनि माने डिटेल्स आव सावरायगोन आरो जिखिनि मिथियो नोंथाङा जिखिनि मिन्थिया आं जिखिनि मिन्थियो बेखौनो सावरायगोन आरो।
जागोन दे अब्ला नों थाङा एसे फोरमायग्रोदो।
अ। आ। जि आइ टेक होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा मोनसे स्पेसिफिक एरियानि जेनेबा जायखिजाया प्रडाक्ट प्रडाक्टआनो जा बा मोनसे मा ओ ओ होनगोखौ मा मोनसे बुस्थु जेनेबा औ जेनेबा जोंनि दा आर'नाइ बा जानाय लोंनायनि माबायावनो जोंनि जौआ जौ गोरान जौ बेसे बेफोर बेबायदि बुस्थु जेनेबा ओ मोनसे माबा मोननाय आरो ना सार्टिफिकेट बाय साबुस्थु बेखो बे मोनसे माने मोनसे ओ स्पेसिफिक मोनसे कालचारनि बागै बा मोनसे ओ हारिमु नि बागै फोरमायथियो आरोना ओमफाय दाथ' जोंना बर'-बर'फोरनाथ' बिराद जि आइटेक मोनबाय।
औ।
ओ आर'नाइनिफ्राय लानानै जौनिफ्राय लानानै ओमफ्राय आरो ओ ओ ओम आ आसाम-आसामनिनो औ आसामनि गाम'सा औ काजि नेमु जहाज जहाज राइस बा फ्राय बिदिनो दङ ओ तेजपुरनि लिचि माबा माबि दं फिसाबो बुहुत मानानि आसामाव बुहुद दा मोनबाय बर'फोराबोथ' बुहुत मोनबाय माने अ नामखौ एसे बावगारजोब माने बांद्राय गोसोआव गैया। औ एनिफ्राय ओ।
ओ नोंथाङा माखासे बर' हारिनि जि आइटेक मोननाय बेसादफोरनि बागै। ओ एसे बुंनो हागोन ना एसे औ।
औ ओ जिहेतिक मोननाय माने।
औ औ जेनेबा मा मा बेसादखौ जोङो बर हारिनि मा मा बेसादखौ जोङो जि आइ टेक मोननो हादों आरो बेफोर बेसादा मा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन
औ अ औ जों ओ-जोंनिया आरनायाबो मोनबाय बेनि फ्राय आरो ओ नारजि अमा नारजि अमायाबो मोन्दों ओमफ्राय आरो जौ माइब्रानि जौमोन खोमा मोनसेया। आरो अ दंबावो मोनथाय बेफोर माने औ जौ गोरान मोन खोमा औ। एसे बावबाय आं। ओमफ्राय माने बिथ बरनि आ बे मोनसे बरनि माबा। हारिमुखौ रिप्रेजेन्ट खालामो आरो ना। माने जोंनि औ जि टेक मोननाय लोगो लोगोन बयबो मानसि फोरा माने मिथिनो हायो जे अ बर होननाय मोनसे। हारि दङ बेयाव मोनसे। बिसिनि कालसाराव बिदि जानाय लोंनाय। दङ बिदि गाननाय जोमनाय दङ बेनिफ्राय माने जोंनि जोंनि। ओ जानाय लोंनायनि बागै जेनेबा नारजि अमानि बागै मिथियो बा। जोंनि आरनाइनि बागै मि बिदिनो माने जोंनि आ जोंनि हारिमुनि बागै माने ओ वाल्डनि मानसिफोरानो मिथिनो हायो आरो ना। बिनिफ्राय आरो जोङो ओ-बेजों माने जोंनि ओ- इकनमियावबो माने डेभलप खालामो होननानै। बुंनांगोन खारन जोङो दा-ओ ओ जेनेबा आरनाइखौनो जोङो जि आइ टेग मोननाय लोगो लोगोनो दा बयबो सिनायनो हाबय। बेनिफ्राय बेखौ जोङो माने मोज मोजां माबा खालामनानै जेनेबा मारकेट मार्केटआव माने लांनो हायो आरोना ग्लबेलमारकेट बो लांनो हायो जेनबा। होमबानिया माने बांसिन मिथिसिन खोनादोना जोंखो जोंनि जे ओ इण्डियायाव बा आसामावबो ओ। बर' होननाय मोनसे हारि दोङो बिसोर बिदि बिदि गानो औ जोंनि सिनायथि खौ होनोहागोन। बेजों लोगोसे आरो जोंनि माने आसामनि बाय डियानि बा जोंनि बर'फोरनि इक'नमियाबो माने डेभलप जागोन होननानै आं सानो आरो। बिदिनो जहा जहा राइस नि बागैबोथ' जहा राइसा बोथ' दा ओ माने माबा जाबायना ओ इउरपाव माबा जाबायना मा होनोखो ओ एक्सपर्ट जाबाय। बिदिनो जोंनि जोंनि आसामनि जहा राइसनि बागै माने मानसिफ्रा मिथिबाय आसामाव जहा राइस दङ इदि स्पेसियेल माने मोजां बुस्थु जेनेबा आसामिस फोराबा आसामनि मानसिफ्रा बेखौ इउस खालामो। एदि मिथियानबाय कारजि निमुनि बागै बो बेथ' जोंनियावनो जोंनियावसो मोनो नालाय। आसामावसो मोनो नालाइ बिनि बागै मिथिनो मोनबाय जेनेबा मानसिफ्रा अ आसामाव बिदि दि ओ बुस्थु दङो जेनेबा बिनिफ्राय अनलि बिनिफ्रायल'सो एक्सपर्ट जायो। ओ इदि होननानै मिथिबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो माने ओ मोनसे माबानि ओ जोंनि इण्डियाखौबो रि प्रेजेन्ट खामबाय आसामखौबो रिप्रेजेन्ट खामबाय आरो। जोंनि ओ ओ इ कन'मियावबो माने डेभलप जाबाय आरो। बिदिनो माने ओ एओ माने जोंनि हा मोनसे हारिखौल' नङा जोंनि मोनसे हल कान्ट्रि ओ कान्ट्रिखौनो माने ओ रिप्रेजेन्ट खालामो आरो ना। अ ओमफ्राय नोंथाङा मायबा बुंनो सानगोन नामा बेनिसायाव
औ ओ जेनेबा नोंथाङा बुंदों जि आइ टेक औ नोंगौ जि आइ टेक जों माने गोबां हारि बा जोंनि ओ रायजो बा हादोरानो सिनायथिखौ मोननो हाबाय जेरै बुंनो थाङो ब्लामाने जि आइ टेग माने जौगा केलेन दिपि इन्डिकेसन जेनेबा बे मोननै मोनसे जायगायाव सोर हारिया बा मा हारिया माबायदियै थायो माबाय यि माबायदि जोमो माबाय दि जायो बेफोरनि माने सिनायथिखौ होनाय आरोना बियो जेरै
बेजों लोग बेजों लोगोसे आरो माने जोंनि कालसाराबो प्रिजार्भ जाबाय आरो जेन
औ औ औ मिथिनायजों लोगोसे जों बेखौ जोंनि जेनेबा औ प्रिजार्भ खालामनाय माने जों बेखौ ओ ला लाखिनो लाखिनो थाखाय लाखिनायाव हेफाजाब होनो हाबाय आरो औ नोंगौ जेरै जोङो मिथिगौ जे बर' हारिफोरना जेनेबा गाननाय जोमनायखौनो होननानै लादो दख आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइआ मोनसे जेनेबा औ मोनसे बर' हारिनि जेनेबा जों बेखौ मा होनगोन फालि औ फालि जा बे फालिखौ जेनेबा बर' हारिफोरा मायाव बाहायनाय जायो जेनेबा मानि थाखाय बे फालिखौ लानाय जायो जेरै जोङो नुनो मोनो जे गोदोनि समाव जोङो नुनो मोनो बे फालिखौनो जोङो जोंनि ओ दावहा फोथाराव जोंनि दावहारुफोरनो बेखौ हरनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे दानि ओ दानि आथिखालनि जुगाव जे जोङो बे आर'नाइखौ जोङो आलासि बरायनाय बा फुजिनायाव जोङो बेखौ ओ बे फालिखौनो होनाय जायो जेरै जेनेबा गेदेर फोरखौ जेनेबा जोङो मानहो नाय समान होनाय औ औ बेफोराव जोङो बाहायनाय जायो दा बिदिनो ओ गोबां हारिनि गोबां जि आइटेकनि बेसादखौ जों नुनो मोनो जेरै नों थांङा बुंदोंमोन जे तेजपुरनि बिथिं आरो बा जहा राइस औ नंगौ बेफोरा माने मोननो थांङा आरो ना गोबां माने जोंनि ओ ओनसोल बा जोंनि रायजो बा जोंनि हादरावल मोननो थांङो आरो ओ बेफोर बेसाद खौ जेनेबा गुबुन हादोदनि बा गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा मिथिबाय मोनजाबाय जेनेबा लिचिफोरखौ बिदि जे बिदि जे फिथाइया जोंनि जायगायावल' मोनो होननानै बे जोंनि जायगायाबो मुंदांखा जाबाय आरो जेरै नोंथाङा बुंदों जे जोंनि इक'नमिकेल ग्रौथ जायो नंगौ बे बाथ्रायाबो सैथो जेरै जेनेबा जों नुनो मोनो तेजपुरनि लिचिखनो आ बाहेरानि हादराव जोंङो एक्सपर्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै सिंगापट बेफोरावनो आरो औ बेफोर बेखौनो लानानै जे जोंनि ओ मन्थ्रिफ्रा एबा जोंनि जेनेबा सि एम मोना माने जोंनि बे ओ रायजोखौ बा जोंनि ओनसोलखौ माने गोग्गानायाव माने जोबोद हेफाजाब खालामदों आरोना जोंनि औ सिनायथि जों लोगोसे गोग्गानाय आरो जोंनि रांखावरिनि बेलायावबो जोंनि मोनो जेरै नोंथांङाबो बुंदों गामिकेल ग्रथ जायो डेभ्लप जायो आरो जेनेबा जों नुनो मोनो जे जोंनि जग्राफिकेल इडिक केसन बे टेक मोननाय लोगो लोगो जोंङो नुनो मोनो जे जेनेबा बा जेरै इन्दिनि सिफोरखौ जोङो ओ दिहुननो थाखाय जोङो गोबां एम्फौ एम्फौ लाथा एबा एम्फौखौ जों फिसिनाय जायो
औ।
बै ओ एम्फौ फिसिनायनि थाखायबो जोंनो गोबां मानसि नांगौ जायो। बा गोबां जायगायावनो जों बे एम्फौखौ फिसिनो हायो। दा बिनिफ्रायनो बै इन्दिनि जि बा इन्दिनि सिखौ जोङो ओ दिहुननो हायो। दा बै इन्दि सिखौ दिहुननो थाखायबो गोबां मानसिखौ नांगौ जायो। खामानि मावनायाव दा बै जाय सुबुंफोरा खामानि माबालासिनो थादोंमोन बा बिनि आगोल जेनेबा बेयावनो नांथाबनानै थायाखैमोन नाथाय बे जि आइटेक मोननाय लोगो लोगो बे खामानियाव बिसोरो माने अराय समनि थाखाय नांथाबनानै थानो हाबाय। आरो बिसोरनि नखर संसाराबो गाहामनिफ्राय गाहाम
औ औ। माने जायफ्रा खामानि गैयामोन बेफोरबो माने खामानि मोनबाय आरोना? औ औ औ‌ बिदि मुगा सिल्कआबो औ मुगा सिल्कआबो दङना बिदिनो जोंनि आसामनि बेबोथ' मोनदों औ औ। अ।
जेरै नारजि अमाखौ जेनेबा जोंनि बर' हारिनि होननानै मिथिबाय जे नारजि अमा जायो दा बेयाव जोङो नुनो मोनो जे जोंनि टुरिजोमाबो ग्रद जायो आ रोना बाहेरानिफ्राय सुबुंफोर बेरायफैनाया जेरै नारजि अमाखौ होनगोन जेनेबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावल' मोननो थाङो। जेनेबा बर'फोराल' बेखौ जायो। अब्ला बाहेरानिफ्राय गो बां बेरायनो फैगोन जेनेबा गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जोङो फरेेनारफोरखौ नुनो मोनो। जे बिसोरो जोंनि जायगायाव फैयो जोंनि जाग्राखौ बिसोरो माबायदि मोनजायो बेखौ जानायनि थाखायनो बिसोरो बेसेबांबा गोजान बिसोरो एरप्लेन बा ट्रेनजों बा बेलेग ओ गाखोग्रा बिस बेसादफोरजों बिसोर फैयो आरो। जोंनि जायगायाव आरो बेजोंनो जोंनि हारियाबो माने जौगाखाङो जेनेबा जोंनि जायगायावल' नङा बेयो ओहो बेलेग बाहेरानि हादरावबो जोंनि हारिखौ सिनायथि होबाय जेरै औ नंगौ। दा बिदिनो गोबां जोङो नुनो मोनो बिदिनो जेनेबा टुरिजोमाबो डेभलप जाबाय मोनसे हारिया जौगाखांबाय बेनिफ्राय ओनसोला डेभलप जाबाय आरो बेजों लोगोसे रायजो हादर गासिबो माने मुंदांखा जाबाय आरो।
औ
दा नोंथाङा एसे से बुंदेरनो हाबावगोन नामा?
थ' ओ जि आइ टेगआ बिराद आसाम आसामाव माने दाख्लैसो नै रिसेन्टलि मोनखांबाय मोन खांबावबाय आसामनिनो मोनब्रै माब बे ओ बेम्बु क्राफा आसामनि इनिफ्राय आरो कार्बि आंलंनि ओम हेन्दलुम ओ ओमफ्राय दिनो आरो दङ आगोलबो मोनखांनाय मा होनगोन इख हो ओ दि मा डिमाहासावनि बे माब माया जुदिमाया बेबो मोनबाय ओमफ्राय दाख्लैनि दाख्लै मोन मोनदोंमोन उम मोनब्रैखौ एसे बावगारबाय आं अ माबा आसामिसफोरनि ओ पेपाया बे जिस माब जो दामो इसोरो बिहु मोसाबा बे पेपायाबो मोनदो औ औ कार्बि आंलंनि हेनलु मोन दों बिनिफ्राय आरो मोनसेया मामोन एसे बावगारबाय आं ओमफ्राय दा जोंनि जेनेबा आसामनि मुगा सिल्कआ बिराद माब ना जेनेबा फेमास बेबोथ' आगालनोमोन औ बेबो आगो मोनखांबाय बिनि सायावथ' दा आसाम गभ मेना मोनसे माबा मिशन लादों ना बेखौ माने आरो आरोबाव बांसिन डेभलप खालामनो थाखाय मिस सन सिना जुरि बिदि होननाय मोनसे जि माबा बानायदो केम बानायदो बे मोनसे माने मोजां इनिस एथिब होन्नानै सानो आरो आं। माने दा जोंनि आ मुगा सेतखौथ' बयबो मिथिखायो। बिनिसै आरो बांसिन मिथिबावगोन बे ओ बेजों आरो जोंनि ओ इकन'मियाबो आसामनि डेभलप जासिनगोन माने बियो मोनसे मोजां माबा आरो जोंनि आसाम गभमेन्टा लानाय ओ बिदिनो जि आइ टेकआ बिराद माने मोज मोजां मोनसे माबा आरो मान होनगोन इखौ प्लेटफर्म जागोनना जायाबा।
औ होननो हागोन औ।
औ औ औ औ बियो माने टेनि यारस थायो आरो टेन इयार्सनि उनाव बेखौ माने ओ रि रे रेजिस टार खामफिननांगौ आरो रै रेजिस्टार औ औ औ दे होमबा दिनै औ समा जाबाय औ।
औ जासिगोन दे।